हेल' नोंथां अ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फ्रि दंना?
औ औ दोङो
अ माने नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव ओम गाननाय जोमनायखौ माबोरै लानानै गाननायजा गाननाय जायो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोदोनि बायसा दानानै लुनानै गाननाया एसे खम जाबाय ओ मानोना गोबां मानसियानो एसे समाबो खम जाबाय नालाय बेनिखायनो गाव दानानै गाननाया एसे खम जाबाय बांसिन सुबुंफ गोदान मुगानि सि जोमखौ जों गाननाय नुनो मोनो आरो जों खोनानो मोनदोंमोन गोदो आबै आबौमोना आबै आबौ मोनासो गावनो आखाइजों खुन्दुं लुनानै जि दानानै गानोमोन होननानै आरो दानि दिनावबो खायसे सुबुंफोरा बेफोरबायसानो गावबा गाव ओ खुन्दुं लुनानै बेफोरबायसा दानायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोबोद खम बिदिया नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायसा गोदोनि बायसा दानाय लुनायालाय दोङो ना गैला?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोदोयमो गोदोनि बायदि गोबां दानाय लुनायाथ गैला थेवब्लाबो साफा सानैखौ दानानैनो गाननायखौ नुयो ओ जेरै जोंनि ओनसोलाव ओम आइजोफोरा न'आवनो थाबा अग्रं दखना उम बा मेख्ला दखना होननाय जायो। बेखौ माने न'आवनो दानानै गानो ओम आरो गोजान जायगायाव थांबोला बा आलासि जि जानो थांबोला गाननाय ओ लांगा दखना होनना बुंनाय जायो। बे लांगा दखनाखौ माने ओ न'आव दानायखौ नुनो मोनला ओ हाथायाव गोबां उम फालांगिफोरानो फानो बेखौनो बायनानै लाबोनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव ओ हौवाफोरा न'आव थाब्ला गामसा गानो गामसाखौ न'आवनो दानानै होयो हिन्जावफोरा उम न'आवनो दानानै गाननायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो। अम गोजानाव थांबोलाथ लंपेन्ट आ बेफोरसो खो गाननानै थांनाय जायो ओ गामसाफोरखौ न'आवसो गाननाय जायो इदिनो दायो अग्रंफोरखौ दायो फिसा फिसा खौ फास्राफोरखौ दायो ओ लांगाफोरखौ आरो बायनानै गाननाय जायो आरो नोंथां ओम नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै खुन्दुंफोरखौ ओ माने इन्दि खुन्दुं दायो ना ओरैनो खुन्दुंफोरखौ दायो।
औ नोंथां जोंनियाव बांसिन सुबुङानो बेदि बायनानै दानायखौ आं नुनो मोनदों ओ इन्दि खुन्दुं जों एसे खम नुदों थेवबो खायफा सुबुङा दायो इन्दि खु खुन्दुंखौ जोङो लाथा एम्फौनिफ्राय बानायनाय जायो जेरै गिबियावनो लाथा एम्फौखौ ओ लाथानि बिदैखौ जेनेबा सिख्रिनिफ्राय दहननाय जायो सिख्रिनिफ्राय दहननानै बेनिफ्राय फिसा ओंखारो फिसा ओंखारोब्ला बेखौ जोङो ओ इन्दि बिलाइजों आरो नङाब्ला बे खारं बिलाइ होनानै फियो आरो एसे देरोब्ला बेनि उनाव बेखौ गोमोनफैयोब्ला आरो फैयोबा बोखांनानै गुबुन जायगायाव जेरै लाइ बिलाइ गोरान आरो बेयाव हिजों मेरायनानै बे गो गोमोनखौ दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेयो साननैसो थानानै फिथोब खायो फिथोब खानानै बेखौ जोङो एम्फौखौ बहननानै गुबुन जायगायाव दोनो आरो बे जा लाथाया थोबनाय फिथोब बेखौ जोङो एक्सट्रा दोननानै बेनिफ्राय गावबा गावनो आखाइजों खुन्दुं लुनानै जि दानायखौ खायफा खौ नुनो मोन्दों नाथाय एसे खम आरो बांसिन सुबुङा नो दाना बायनाय खुन्दुंखौ बाहायनायखो जों नुनो मोनो आरो गोबाङानो बेफोर बायसा बाहाया बांसि बांसिनानो दानिया बयनाबो समा एसे खम जाबाय नालाय बेनिखायनो बांसिनानो बायनानैबो गाननायखौ नुनो मोनो हिन्जावफोरा गावबा गावनि थाखाय एसे एनै ओ बेदि बेजोंबो खरसा दहनो दानाय लुनायजोंबो आरो गाव गाननायनि थाखायबो दानाय दानानै लायो आरो हौवाफोर नोंबो जेरै गामसा आर'नाइ बेफोरबायसा खौ दानानै होनायखौ नुनो मोनदों नोंथां नोंथांमोननि जा गोदोनि आबै आबौमोननि दिनै आगर एरनाय जेरै फारौ मेगन बेफोरबायसाखौ नुनो मोनो ना मोनला
नोंथां बेफोरखौथ' दाना ओरै नुनो मोनला आगोलो एरोमोन आबै आबौमोननि दिनाव नाथाय दाना बेफोर आगरफोरखौ एरनायखौ नुनो मोनला मानो होनबा समाथ' बयनिबो थाखाय दाना आंखाल जानानै फैबाय नङा होनबा बेनि थाखायनो ओरैनो सादा सिदाखोनो दानानै गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बिदि आगर एरनायखौ नुनो मोनलिया नोंथांमोननि ओनसोलाव एरो नामा
औ नोंथां खायफाया एरनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि आबै आबौमोननि दिनाव एरनाय जेरै फारौ मेगन आरो बे फारौ मेगन आरो बे बायदिसिना बेफोरबायदिआनो आगर दोङो बेफोरखौ खायफा खायफाया गावनि सम दिहुननानै एरो आरो बेखौ फाननायबो जायो गाव गावनि खरसानि नि थाखाय खायसे आइजोफोरा आरो गावाय गाव गावगाय बाहायनो थाखायबो दानानै लायो नोंथांमोननि जालाय दावबायनायनि थाखाय माबायदि सि जोम बाहायनाय जायो
नोंथां जोंनि ओनसोलाव दावबायनायनि थाखायथ' ओरैनो आइजोफोरा गोजान माने गोजान जायगायाव थाङोब्ला दख'ना लांगाखौनो गाननानै थांनाय जायो आरो हौवाफोरा दावबायनो थांबोला एसे गोजानाव थांबोला लंपेन्ट गानानै थाङो ओैनो गामनि खाथि खालायाव थांबोला गामसा फोरखौनो गानना थांनायखौ नुनो मोनो गोजानाव थांबोलाथ' एसे मोजाङै नांगौ जायो नालाय बेनि थाखायनो साफा लांगा दख'नाफोरखौ गाननानै थांनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबोरै दावबायो
औ नोंथां। जोंनावबो गोबां बुङानो ओं गाव लुनाय ओं बा गाव आखाइजों दानाय सिखौ गाननानैबो दावबायनो थाङो आरो दाना गोदान मुगा सोलिदों नालाय बेनिखायनो हाथाइ बाजाराव ओंखारनाय जेरै गोदान मुगानि सि जोम लं हौवाफोरा लंपेन्ट गस्ला आरो हिन्जावफोरा बे गोदान मुगानि जि जोम खौ गाननायखौ नुनो मोनदों आरो हौवाफोरा लंपेन्ट गस्ला बा आर'नाइ बेफोरबायैसा गाननानै थांनायखौ नुनो मोनो आरो हिन्जावफोरखौ लांगा दख'ना आरो आर'नाइ फालि आरो बेनि अनगायैबो गोबां आखाइजों दानाय आगर एरनाय दख'नाफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो गोबां बाजाराव ओंखारनाय गोदान मुगानि द्रिस ओं गाननाय जोमनायखौबो गाननाय जोङो नुनो मोनदों।
औ
औ नोंथां नोंथांमोननि जा गोदोनि बायसा ओं हिसानाव दानाय सि जोम मोननो थाङो ना थाङा?
ओं जोंनि ओनसोलाव मोनो गोबां मोन-मोना नाथाय एसे एनैखौ मोनो ओं जायफोरा ओं न'आवनो थानानै ओं ओरैनो थायो माने बिसोरो दायो नालाय बिसोरो माने ओं गावसोरनि आखाइ खरस माने आखाइनि खरस दिहुननो थाखाय गावसोरनो न'आवनो थानानै ओं हिसानाव दायो फिसा फेनला बा फास्रा बा अग्रं दख'ना गामसा ओं बेफोरखौ दानानै फानो बेफोरखौ ओनसोलाव मोनो जोंनि ओनसोलाव मोननो थाङो आरो। औ मोनो। नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनोना मोना?
औ नोंथां जोंनावबो बेबायदिनो खायसे आइजोफोरा सासे आइजोफोरनाव दङ' नाथाय खायसे आइजोफोरनाव गैया मानो होनोब्ला दाना बयबो बयनाबो समा एसे ओं मा होनो बेखौ खम जाबाय नालाय गावबाागाव खामानियाव बेस्थ' थानायनि थाखाय बेनिखायनो बांसिन आइजोफोरखौ बायनानै दानाय बा हिसाननि अनगायै जेरै मेसिन मेसिनजों दानाय जि जोमफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो ओरै जोङो उन्दै सम समाव खोनानो मोनदोंमोन जे गोदोनि आबै आबौमोना गावबा गाव आखाइजोंनो दानानै खुन्दुं लुनानै दायोमोन होनना
अ नोंथां आं दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै होमबा।
औ नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां दे औ गोजोननाय थाबाय।